हेल'
हेलौ'
हेल' अ नोंथां। हेलौ औ खोनाद नोंथां। खोनादों नोंथां खोनादों।
कारासि खोनादों।
खोनादोलै नोंथां खोनादो ।
नोंथाङा दा मा मावगासिनो दं होनदों? औ दिबा नोंथांदों आ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननै नो- नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन।
ओरैनो दङ ओरैनो।
नोंथांदो मोनसे टपिकनि सालायनानै कल खालानाय जादोंमोन नोंथाङा स ना?
नोंथा
जौ नंगौ जोङो थास' आबादनि सायाव जों सावरायनो नागिरदों थास' आबादखौ नोंथां मोनथिं मावनाय जायो बा गोदो थास' मावनाय दानि थास' आबा फोर ना औ खोनायाखै ना?
औे ना खोनादोना नोंथाङा।
हेल' ओनानै बुंङोबफ्राय जोङो जे न'आव मोननाय जिथुखौ जोङो सिना थास' होननानै बुंनाय जायो जों बै ग खौ जोङो माखासे बे-बेफारनि थाखायबा जोङो माखासे न' जानोबा जोङो बिजनेजनि थाखाय जों थास' आबादखौ मावनाय जायो। नोंगौ गोब दिनैनि दिनाव जों गोबां दिनै आबादारिफोरखौनो जोङो थास' आबादखौ जोङो मोनसै नंगौ थास' आदा बेै थास'